हे
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
औ नोंथां दाथ' आङो ओरैनो जिरायनानैनो दोनथ'यो दासान्दि।
औ नोंथां बिदिब्ला माने नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव राय ख्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथाङा बुंजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथां माने नोंथाङा माने औ माने आइ माइ आबादनि सायाव सयाव माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? माने माइ आबादखौ जों माने मा बायदि बादि मावनाय जायो औ बेनि सायाव।
औ औ हागोन नोंथां एमे एम मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो जे जोंनि बर' समाज हाय माइ आबादानो जोंनि गुबै थांना थानायनि मोनसे राहा। जायखौहाय जों गासैबो सुबुंफोरानो आथिखालाव मावनायखौ जों नुनो मोनो। माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइनि जोलैखौ नांग्रोगौ जायो। बा जायखौ जोङो बुङो माइज्लि बे माइज्लिखौहाय जोङो फिनानै दोननानै दोननायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो बे माइज्लिखौहाय जोङो फिनानै दोननाय गैयाब्लाबो हाथाय बाजारफोरनि मफ्राय जोङो गोबां गुबुन गुबुन मुंनि माइरं बा माइज्लिफोरखौहाय जोङो बायनानै लाबोनानै बेखौहाय फोनो थाखाय थियारि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बे माइज्लिखौहाय गिबियावनो जोङो फोनो थाखाय दैयावहाय बस खोथाफोराव बा माबा मोनसे आइजेंआव सोनानै सोमनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर बायादिनो। हरसेबा हरनैनायनि उनावहाय बे माइज्लिखौहाय जोङो बोरियाव थिखांनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो बे माइजलिखौहाय बस्थानिफ्राय दिरुननानै। ओ हायावबा माबा मोनसे आइजेंफोरावहाय जोङो फिननानै दोननायखौ फिनस्रानानै दोननायखौ नुनो मोनो। जाहाथे माइज्लिनिफ्राय मोजाङै गाजाफोरा ओंखारो। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय मोजाङैनो बस्थाफोरनिफ्राय दिरुननानै फिनस्रानानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो बे माइजलिखौ फोनो थाखाय ओ लांदां जायगा फोरखौहाय बा माबा मोनसे दुब्लिफोरखौहाय जोङो मोजाङै आलिफोरखौहाय दानस्रांनानै बा आलिफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै हाग्रा बंग्रा थायोब्ला बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै एवस्रांनानै बे हाखौहाय जोङो मोननै खान्थिजों एवनाय जायो जायखौ जोङो बुङो जे काह रायनाय आरो सामान होनाय। बे मोननै खान्थिजोंहाय जोङो बे हाखौहाय मोजाङै दोखो दोखो एवग्लिनानै लानाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो दै गैयाब्ला बे दुब्लियावहाय दैखौ मेस सिनफोरजों सोनानैहाय बेखौ मोजाङै हाब्रु हा खालामनानै एवग्लिजोबनानै लानाय। खौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव लामस्रानानै दोननाय जा माइज्लि बे माइखौहाय जोङो खादा बा दु ख्लि माबा मोनसे आइजेंफोराव लांनानैहाय बेखौ मोजा मोजाङै सारस्रि सारस्रि फोननानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो बे। खोथिया थिलिखौहाय मोजाङै बोरमा मोसौनि। फ्राय बारग'नो हानाय बादियै बेरा दुमनानै लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो दानसे बा दाननैयनि उनावहाय बे खोथियाखौ गोजौ गोजौ जाबोनाय। खौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै गोजौ जायोबा मोजाङै। सावस्रि गोनां सेहेरा गोनां जानायनि थाखाय जोङो हासार सारनानै होनाय। आथिखालाव नुनो मोनो बेफोर हासारफोरखौ जोङो। मोननै रोखोमै राननो हायो बा मोननै बाहागआव राननो हायो जेरैबादि रासायनिक। हासार आरो बेफोरबायदिनो मोसौ हासार। हासार बेफोरबायदि बाहायनो हायो आरो जोङो मोसौनिफ्राय ओंखारनाय जा। गोबोरखि बेफोरखौहाय जोङो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बादियै जोङो। जेबो माने खहा गैयालाबसिनो जोङो बेखौहाय बाहाय। बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदियैनो जेब्ला। थियाहाय गोजौ जानानै गायनो हानाय जानानै फैयो अब्लानाहाय। जोङो बे खोथियाखौहाय फुनानै मुथा मु। था सरनानैहाय बेखौ गायनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो आरो बे थियारि। खालामनानै लानाय खोथियाखौ गायनो थाखाय जोंनो दुब्लि बा फोथारनि गोनांथिखौ जायो। बे दुब्लिखौहाय जोङो मोजाङै आलि दाननानै बा आलिफोरखौ मोजाङै। खोनानै लानांगौ जायो जाहाथे जोंना दैफोरा मोजाङै थाबाय थायो बेफोरनि थाखायनो जोङो आलिफोरखौ खौहाय मोजाङै साफायै खोनानै लानायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो बेखौबो मोननै खान्थिजों एवनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो सामान होनाय आरो खाह रायनाय बेफोरबायदि जोङो बेखौहाय एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो हाया मोजां जोङो हाब्रु हा गोनां गायनो हानाय जानानै फैयोब्ला जों बेखौहाय खोथियाखौहाय राननानै लानानै बेखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव गासै नाब बर' न न'खरफोरावहाय मोसौनि हालियैफोरखौ थानायखौ नुनो मोनोमोन बेनिखायनो जोङो गोदोनि दिनावहाय मोसौजोंनो हालेवनायफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' गासैबो जोंनियावबो मोसौ थाला नालाय दानिया बेनिखायनो जों थरजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदिनो जों माइखौहाय गायनायनि उनावहाय बेखौ गोबां रोखोमनि जोथोन लानांगौ जायो जेरैबादिखाय दै दंना गैया बेफोरखौ ब नायबाय थानो गोनां जायो बा हासारफोरखौहाय नांगौ बिबांनि सारनानै बेखौ जोथोन लानो गोनां जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो माइया एसे गोजौ गोजौ जायोब्ला बेवहाय गोबां रोखोम रोखोमनि हासारफोरखौ जा सारस्रि सारस्रि होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय माइआ एसे ओंखार जेनोब्ला बेवहाय जोङो माइ आबादनि थाखाय गोबां रोखोमनि फुजाफोरखौ बा फोरबोफोर फैनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैबायाददिहाय कति गासा बे काथि गासा फोरबोखौहाय जोङो आबादा मोजां जायो जानायनि थाखाय बा आबादनि जा माइ आबादनि फिथाइफोरा गोग्गो मोजाङै जानायनि थाखाय बेखौ नुनो मोनो आरो गासिबो हारिफोरखौनो बेफोरबायदिनो जेब्ला माइ माइया ओंखारोबा माइया गोमोन जानानै फैयो अब्लाबो जों गोबां रोखोमनि खामानि थाबावो बे माइखौहाय जोङो हानानै लाबोनो थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माइखौहाय हानो थाखाय जोंनो खासिनि गोनांथि जायो बेबायाददिनो जोङो खासि जोंहाय हानायफोरखौ नुनो मोनो आथिखालावथ' गोबां रोखोम रखनि बिरोंदामिननि जौगानायनिजों लोगोसे आथिखालाव माइफोरखौहाय गोबां मेसिन बा ट्रेक्टर फोरजों हानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां बेफोरबायाददिनो जोङो गोबां रोखोमनि मेसिनफोरजों माइफोरखौ हानानै लाबोनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ हानानै लाबोखांनायनि उनावबो गोबां खामानि थाबावो जेरैबायदिहाय जोङो बे माइखौ बेफोरबायदिनो माइ महराव मोननो थाखाय जोङो नानाय खेथिखौबो मावनाय जायो बेफोरबायदिनो माइखौ नाखांनायनि उनावहाय जोङो माइरं हिसाबै मोननो थाखाय बेखौहाय मिल बा दिंखि फोरावहाय सौनायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायाददिनो जोङो जिगाबखौबो माइह माइहम हमनानै दोननायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना माइ आबादनि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां माने माइ आबादखौ जोङो माबायदि मावनाय जायो नोंथाङानो माने गोबां माने गुवारै फोरमायलांखाबाय आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा माने नोंथाङा बुंख थानाय बायदिनो जोंहा माइ आबादखौ जोंनो माने माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जोंनो माइलि औ जोंहा माने जायखौ जोङो खैथा फैयो औ बेबायदिनो जोङो मानिे जोंहा बेबायदिनो जोंहा माने खैथा थिलि बानायनानै लाखायो आरो नोंथां बेबायदि जोंौ गो म खैा फांगौनानै औबाय बिदिनो जोंहा माने माइलिफोरखौ जोङो माने थिनानै माने औ। माने बांसिनानो जोंहा माइलिफोरखौ थिनानै दोनखायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोंहा थिनानै गैयाब दोनखानाय गैयाब्लाो जों बेखौ हााइफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो औ बायनानै लाबोनानै जोंहा मान बे खैथ थिलिखौ जोङो माने फोमोन खानानै औ माने आदा फोमोन खानानै जोङो माने बे औ जोंहा माने माइलिखौ जोङो माने सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो सानथाम सानथामहालागै जोंहा सोमना दोननानै माने जोङो बेखौ माने बोखांनानै दोननाय जायो बोरियाव अ जों माने बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै माने सोमना दोननाय जायो नोंथां औ जेरै बेखौ जोङो बोरियाव थिखांनानै जोंहा माने बेबायदिनो माथानि जिफोरजों नङाबा जोंहा थालिर बिलाइफोरजों माने जोङो गाजा मोजाङै गाजा ओंखारथों होननानै जोंहा माने खोबना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङ औ बेबायदिनो जोंहा माने बे खैथाथिलियाव माने मोजाङै हालेवनानै हाखौ फोमोननानै नांगौ बिबांनि दै सेनानै जोङो माने ग म ज मनो दफोराव लनानै ज म सो साथ्र' सारसो फ फोनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने औ खैथाया जोंहा माने बेबायदिनो औ माने जोंहा खैथा थिलाव जो मान गोनां हासार हार बाहायनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंखादों ओ रासायनारि हासार हासार आरो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा माने न'नि न'नि गोबोर हासार औ बेबायदिनो जोंहा माने दानि समाव जोङो माने बेबायदि औ न'नि गोबोर ह जोङो बांद्राय नुनो मोनलिया जोंहा माने दानि सुबुंफोरा माने बोरमा मोसौबो माने बेबायदि मोसौफोरबो फिसिला नालाय नोंथां। बेनिखायनो जोंहा माने औ माने बेबायदिनो रासायनारिया माने हासारफोरखौ बांसिन बाहायो आरो नोंथां। औ जोंहा मानि हासार होयोब्लासो माने जोंना खै फिथया मोजां जायो होननानै माने जोंङो हासार होयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने खै थया माने बेबायदिनो जोंहा बहाबा नैजिबा सान बबाबा बिदिनो थामजि सान बेनि उनाव जोंहा माने बे खैथाखौ फुननो हानाय जायो आरो नों नोंथां बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि गायनांगौ दुब्लिखौ जोङो माने औ माने हालेव खानानै लायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो आलिखौोलाय हालेवलाय आलिखौ होलाय हालेवलाय बेबायदिनो गोदान गोदान मान जों हालि जोङो माने थामाव लासे हेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने हालेवना लानानै जेब्लानो हाया मोनो अब्लानो जोङो माने बे खैथाखौ माने फुग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने मुथा मुथा फुनानै जोङो माने बेखौ आ आखा खानाय जायो आरो नोंथां औ आखा खानानै जोंहा माने बे जोंहा जोंनि गायग्रा दुब्लिसिम माने बे खैथाखौ जोङो माने औ जोंहा फार खादा नङाबाबो बेबायदिनो औवानि औवानि दान्दा बेफोरबायदिजों जोङो फाननानै लांनाय जायो आरो नोंथां औ गो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
औ बेबायदिनो जोंहा माने गोजान जायगाफोरबाथ' जोंहा थेलाफोरजों लांनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो माने गायनाय दुब्लिसिम लांनानै जोङो माने बे माइखौ माने औ जोङो गायैनाय जायो आरो गोदोहायथ' माने जोंहा बेबायदिनो ट्रेक्टरफोरजों बांद्राय हालेवामोन मोसौ हालजोंसो हालेवोमोन बेबायदिनो जोङो माने सानसेयाव दब्लायसे बा दब्लायनैल' हालेवनायमोन बेनिखायनो जोंहा माने सासे सानै सुबुंजोंनो जोङो गोबां माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय जोंनाथ' दा बेनि दानि समाव जोङो माने बेबायदिनो मोसौ हालिजों हालेवनायखौ नुनो हालेवलिया माने ट्रेक्टरजों गोबां माने बिघा बिघा हालेवनानै माने सानसेयावनो गोबां बिघा बिघा हालेवनो हायो आरो नोंथां औ बेनिखायनो जोंहा माने सानसे सानसेयावनो गोबां माने बेबायदिनो जिनैजोन जिबाजोन बेबायदि गायग्रा लानानै माने गोबां बेबायदि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां औ बे माइ गायनायनि अनगायैबो जोङो माने औ जोङो आस्रा फोनायबो नुनो मोनो आरो नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगाफोराव माने बे आस्रा फोनाया माने बांद्राय माइ जाया आरो नोंथां जों औ बेबायदिनो जोंहा माने गायनाय माइयासो बांसिन जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा माने बांसिन गायो आरो औ बेबायदिनो जों आरोबाव जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो माने औ जेरैहाय दैनि दैनि माने दैनि सुबिदा थानाय जायगा फोराव जोङो मेसें बोथोरावबो माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नाथाय बांसिनानो जोंहा दैज्लां बोथोराव दैनि आंखाल गैयिनि थाखाय जोङो माने माइ आबादखौ माने बयबो सुबुङानो मावो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जों माइखौ गायनानै खायसे खायसेयाहाय माने बे बेबायदि हायावनो हासार होखायो आरो खायसे खायसेया बेबायदि माइ गायखांनानै माने सोमखांनायनि उनाव जोंहा माने बेबायदि हासार होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोङो माने माइआ जेब्लानो बे गोजौ गोजौ जायो अब्लानो जोङो माने बेयाव माने हाग्रा थैनायनिबो मुलि होनायबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने दान मोनथामसोनि उनाव जोंहा माने बे माइया हाजानाय जाहैयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो हाजानाय जायोब्ला जोंहा जेरै नोंथाङा बुंखादों जोङो माने माइ हानोब्लाथ' जोंहा माने खासि नांखागौ